हेलौ
हेलौ खोनादों? हेलौ हेलौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां? हेलौ खोनायानो थां टावार दंना गैया हेलौ खोनायानो
आं माथो खोनाबाय दं।
आं दासो खोनादों नै
ए
उम मा मावगासिनो नोंथाङालाय?
नै आङो माबा बुद गोरान
मोजांखौनो खोनायाखै माथो हेलौ आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै? खोनादों
औ
आं नानो बुद गोरान जागासिनो दं नोंथां
औ
एम्फौ फिनायनि बागै फंनैसो नोंथां
औ दे दे फोरमायलाय
उम जोङो जे बे एम्फौ जोलैखौहाय माला माला सुनानै दोनोना
औ
बिनिफ्राय बे एम्फौ लाथानिफ्राय गावो सम जाबानो सिखिरि ओंखार खायो।
ओ
सिखिरि ओंखारनायखौ जोङो सिखिरिखौहाय दख नायाव एबा बिदिनो सुरियाव बाहोनानै
औ
दान्दायाव लामनाय बायदि खालामनानै दोननांगौ आरो
उम
बे सिखिरियाहाय गावसोरनो जरा नाङो। जो जोला थाखायो नालाय जरा नांनायनि उनाव बिसोरो बिदै दैयो बिदैखौ दैबा नोङो साननैनि उनावहाय बिदैखौ बोखानानै जिसरियाव खा थुमना दोननांगौ आरो
उम
बे जिस्रियाव खाथबनानै दोनोब्ला
उम
आरो जिसेयाव खाथब होननानै बुङोब्ला खाथबनानै दोनोब्ला गुदुं थायो बिमाफोर गजब लानाय बायदि।
औ
बे बिदैनिफ्राय फिसा ओंखारब्ला बेसिस जियावनो इन्दि बिलाइखौ होनानै दोनो आरो गोरलै समावहाय
उम
बिदिनो एम्फौनो इन्दि बिलाइ हैयो खारं बिलाइ होयो थासमलि बिलाइ हैयो।
उम
बिनि उनावहाय एम्फौआ देरै देरै देरनानै
उम
बिमा जानोसैबा
उम
जेला मोनो
उम
अब्ला बिसोरो गोजौआव दावफैयो माने।
औ
जे जों जे दान्दा खालामनानै एम्फौखौ बिलाइखौ मुथा खानानै दोनोना?
ओं
बिनि दान्दानि दिरुं गोजौआव दावखो लांङो।
उम
बे एम्फौ गोमोनखौहाय
उम
हमै हमै नोंङो थालिर बिलाइ गोरान एबा दंफां बिलाइ गोरानावहाय
उम
होनांगौ आरो दोननायनि हमखालिनि अखानायैनो बिसोरो फिथोब थोबो।
उम
फिथोबथोबनायनि उनावहाय नोङो हरनै हरथाम दोनदो। बेखौ खाग्रो फिथोबखौ बोखादो।
उम
बोखानानैसो जाजायो आरो बे एम्फौआ जिननानै
उम
फिथोब सिंनिफ्राय आरो नों लाथा खालामोब्ला
उम
हरब्रै हरबा बिदिनो सयदिनालागै दोननांगौ आरो होमबासो एम्फौ लाथाया जायो।
उम बिदि आरोना ओमफाय बिनि फिथोबफोरखौ मा खालामो मा खालामनाय जायो? हेलौ खोनादो ना खोनायाखै नोंथां? हेलौ खोनादोंना? नोंथांनिखौ खोनायासै माथो रावखौ